हेलौ हेलौ।
औ। हेलौ नोंथां औ खोनाबाय नोंथां।
अ खोनादों खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो दं नोंथा'।
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाना खबरा बोरै मोजां?
औ मोजाङानो नोंथां।
आ। ओमफाय दै दैलांनि माइ गायगोनना गायाखै नोंसलाय?
गायदों नोंथां
आ आयदा आ फाय नोंसिनिथिं ओरैनो दैलाङाव मा मा मैगं थाइगं मोनो जेनेबा?
थद दा बिदिनो सबाय बिमा मोनो ओमफाय फोरला मोनो ओमफाय बिदिनो ओ उमु बिदिनो बानलुबो गायनाय जायदों बानलु मोनो ओमफाय बिदिनो टमेट' फाय बिदिनो पथल माने बेफोरबायदि जेनेबा दैज लाङाव मा मोनो जेनेबा बेफोर मैगंखौ मोननाय जायो आरोना दा ओमफाय बिदिनो ओल खुमब्रा
औ
लाव बिदिखौ मोननाय जायो आरो
ओरै जों नोंथिंबो बिदिनो मोनो ओ माबा ओ नों जा होनदों जोगोनार खुमब्रा लाव ओ थास' बिबारखौबो दायो एसे एसे मोनहोलांबाय ओमफाय पटल केरेला ओमफाय मा होनो ओ दिनो लकेल मैगंफोर मैथाफोर मोनो मैथा मैथा बांगाल था गोजा बा सबायबि सबायबिमा मोनो बे बेफोरखौ मोनजायो आरो फाय यैनो नोंसाब नोंनि माव मोजां मोननाय ओंख्रिया मा बुथानो हागोन नामा?
आंनि ओंख्रियाथ' बिदिनो टमेट' आलु ओमफाय बिदिनो आलु ओमफाय बिदिनो फान्थावबो मोजां मोनो आङो मा बिनो फान्थाव आलु टमेट' खोनादों ना नोंथां?
औ अ
ओमफाय बिदिनो नोंथाङाथ' दहाय बुंदोंमोन खि थास' बिबार माने नोंथाङा थास' बिारखौ जेनेबा माबायदि आदबै जेनेबा सङो बिनि फारसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? जेनबा मा होनानै जेनेबा मा खालामनानै सङो जेनेबा माबायदि खामबा गोथावसिन जायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
अ थानथास जिबाराथ' ओ संनायाथ' जोबोद गोरलै इसेबां गोरा नङा ओ मानोना आंबो सम सम सङा जायो न' ओ थासो बिबारख' फार्स्टावहाय माने नों खा लाबोबायना खान लाबोनानै नोङो आखाइयाव मोजां प्लास्टिकफोर गानजो गानबा मोजां जाय मानोना आथा नाङो ना बे गोजा गोजाया ओ आथा नाङिनि थाखाय जाहाथेनो चाइनायाव आथा नाङा अ ए जों सायदो फोसायनानै ओमफाय न'आवफोर ना गोरानफोर गैयाबा ओ बयलार नङाबा लकेल दाउफोर न'आव दंबा खौ बिखौ लादेरदो ओमफाय बुथारदो बुथारनानै फार्स्टावहायथ' नों थसिबारखौ सायखांबाय दा सायखांनानै बेखौ फासयाव ओ ओ बेदरखौ एवग्रोदो बिदिनो जेरै बेलेग फुजा होयो ओ फानलु संख्रि मस्ला हालदै उलदै बेफोरखौ होदो होनानै एवबाय दा सामब्राम फानलु होनानै एवबाय बेदखौ दसे एवथ्रमबाय एवथ्रमनानै बिनि उनाव आव ओ दस मिनिटसो उनाव दु दस मिनिटसो एवनानै माबाखौ होदो ओ थास'बिबारखौ होदो थास'बिबारखौ होखांनायनि उनावहाय माबादो ओ दसे बिदिनो खोबनानै दोनहाबदो ओमफ्राय ओमफ्राय दोननानै दोनहाबनायनि उनावहाय एरदो एरनानै दैै होदो दै होनानै बिदिनो दसेस गोदौहदो दै होनानै ओ ओमफफ्राय गोदौहोनायनि उनावहाय ओ नों नारें नंङाबा मैथा होबाबो जागोन ओ मानोना नारेंआ साबसिन नारेंङा नारेंङा बांसिन माना ओमफ्राय बांसिनबो गोथाव जायो नारेंहोबा मैथा एसेबां गोथाव मोनजाया खौ होदो एसे गोदौ होनानै ओमफ्राय नारें होनानै बिदिनो' दसे थानानै नै न'आव नोङो गगार दुन्दिया दंब गंगार दुन्दिया नंङाबा दुन्दियाफोर दंबा दुन्दिया होदो दुनदिया होनानै दसे खानानै साखिदो संख्रि साखिनानै संख्रि साखिनानै खांदो खांनानै ओमफ्राय मोनबाय आरो गोथाव ओरैबायाददि गोथाव जायो माने बुंनाङो आरो आरो बिदिनो जों जोंहा बिदि संङो न'आव खिन्थुुन गुबुनफोरखौ मिथिया खिन्थु जोंहा बिदि संना जायो आरो
बिदिनो बुंनाय बुंनायाव खोनानायावथ' जेनेबा बिदिनो थास' बिबारखौ जोबोद गोथाव जायो होननानै मिथिनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो नोंथांङा आंनो जेनेबा जे नोंथांनाव दहाय सबायबिमा माने दाबा बोथोराव सबाइ बिमा मोनो होनदों जेनेबा बे सबाय बिमाखौ जेनेबा फार्स्टआव जेनेबा माबायदि गायनानै जेनेबा माबायदि मोनो जेनेबा बिनि बागै फोरमायनो हायो हागोन नामा नोंथाङा
सबाय बिमाखौ अ सबाय बिमायाथ' माने ओ सबाय बिमा गायनायनिखौनो सबाय बिमाया मोननै टाइप दं नालाय मोनसेया दा मेसेंनि साबाय बिमा मोनसे दैज्लांनि सबाय बिमा ओ नोंङो दैज्लांनिखौ गायोबा ओ दाबायदि समाव नोंङो ओ बैसागुनिफ्राय गायजागोन बैसागु बैसागुनिफ्रा गायोबा नोंङो जेनि बा बिदिनो जुन जुलाइआवथ' दा मोनबायानो सबायबिमाखौ बे समाव मोनो जेराव माने खाथिफ्राव बिदिनो हा एसे ए सि एसे गिसिबो नंद्रायो एसे गोरानबो नंद्रायो जेराव बेयाव एसे गोबोर हासारफोर होनानै गायबानो जाबाय ओ बेयावबो सबाय बिमा खायसे जाद थायोना खायसे बिफांङाव मानलाग्रा खायसेया बिफांव मानलाय गाहायनो थायग्रा दंना ओ बे बेफोरखौ नों माखौ मोजां मोनो बेखौ गायबानो जाबाय गायनानै जास्ट नोंङो माल लाग्रा बा ओ औवा दालाय मोननैसो दाननानै बेखौ हो होबानो जाबाय ओमाय होनानै माने आरामसे गावनो मान लानानै थायगोन आरोयो गोसोमजाद आरो गुफुरजात बेखौथ' नों मोनथि फिथाइ दं होननो सबायबिमाया ओमफाय नोंलाय ओरैनो मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो जेनेबा
ओमफ्राय बिदिनो टमेट' आलु बिदिनो टमेट'खौ बिदिनो आंङो अमाजों जानो गोथाव मोनो बिदिनो गिबियाव जेनेबा आं अमाखौ जेनेबा गिबियाव बिदिनो ओ अमा जेनेबा अमाखौ दै गुदुंङाव जेनेबा फुदुंग्रोबाय ओमफ्राय बिदिनो फुदुंनानै जेनबा बिनि बिजानु एबा मैलाफोरखौ जेनेब खारहोग्रोबबाय फुदुंनानै ओमफ्राय बिदिनो खारायाव दोनथ'बाय ओमफ्राय बिदिनो टमेट'खौ हाबाय आरो हानानै ओमफ्राय बिदिनो बानलु जेनेबा बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर जेनेबा सख्रि एसे होनानै देग्रोबाय ओमफ्राय बिदिनो देनानै देखांनायनि उनाव जेनेबा बानलुफोरखौ देखांनायनि उनाव बिदिनो साराय होबाय आरो बाव जेबा थाव होनानै जेब्ला ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम गोजा जेनेबा एसे होनानै जेनेबा सरबाय बिनि उनाव बेदरखौ एसे एवफ्रामग्रोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो टमेट'खौबो एसे जेनेबा बेदरा जे अब्ला एसे एवफ्रामनाय जायो अब्ला बेयाव जेनेबा बाव बिदिनो टमेट'खौबो होसनबाय बिदिनो होसन होसननानै उनाव बिदिनो एरबाय एरनानै बिदिनो जा जेनेबा जे जेनेबा जे जिनिसखौ होबा बांसिन थावो बिदिनो मिट मस्ला जिरा मस्ला बेफोरबायदि जेनेबा मस्ला मस्लि जेनेबा होफबजोबबाय हाल्दै बायदिसिना ओमफ्राय बिदिनो दै होबाय ओमफ्राय बिदिनो दै होनानै बिनो गोदौ होबाय थाबाय जेब्ला गोदौहोनानै जेब्ला गावनि जेनेबा मोननाय टाइम जेनेबा सम नायनानै जेनेबा जेब्ला सम जायो अब्ला बिदिनो मोनहोबाय बिदिनो जेब्ला मोनो अब्ला बिदिनो माबानानै जेनेबा आं बिदिनो जायो आरोखि ा बि बुंबा आंथ' नोंथांनो टमेट'जों आलुजों बांसिन जायो होनना खोन्थादोंमोन नोंथांनो। बिदिनो आलुखौबो आं बिदिनो बांसिन जेनेबा दाउ बेदरफोरजों बांसिन जानो मोजां मोनो आरोखि न आङो आलुखौ बिदिनो आलुखौ बिदिनो आलु जहलजों जेनेबा दाउ लकेलजों बिदिनो ओमफ्राय एखमबा समाव बिदिनो आलुजों जेनेबा दाउ जेनेबा ब्रयलारफोर बेफोरजों जेनेबा बिदिजों जायो आरोखि ना बिदिनो गिबियाव आलुजों जेनेबा दाउ बइलारजों जानो थाखाय आङो सिगां बिदिनो
बिदिनो बावबो आलु जेनेबा बाथोन बिदिनो फानलु सामब्राम हाइजें गुफुर जेनेबा बेफोरखौ हाइजें ओमफ्राय जेनेबा हाइजें गुफुर औ हाइजें गुफुर लायनो जेनेबा सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें बेफोरखौ देनानै लाग्रदोबबाय ओमफ्राय देखांनायनि उनाव बिदिनो माने बेखौ जेनेबा फाजा संनाया एसे आलादा जायो आरोोना जेनेबा ओंख्रिनिख्रुइ माने आं टमेट'खौ बांसिन ओंख्रि जानो मोजां मोनो जेनेबा बिदै गोनां ओमफ्राय बिदिनो आलुखौ बिदिनो फाजा आरो बिदि जानाय जायो। बिदियावनो जेनेबा दै जेनेबा टमेट'खौ जेरै सङो बेबायदिनो संदो ओमफ्राय खालि दैखौल' जेनेबा खम होनानै एसे माने दैखौ खम होनांगौ आरो ना माबायाव फाजा जानोबो ओमफ्राय बेयावनो बिदिनो दैखौ एसेल' होनानै उनाव बि बिदिनो रानहोदों ओमफ्राय रानहोनानै जेब्ला बिदिनो जेनेबा गावबागाव मस्ला मस्लि जेनेबा होनाय बेफोरथ' गावबा गावनि होनानै संनायनि सायावसो जेनेबा गोथाव जानाय जायो बेथ' गाव गाव संनायनि सायावसो सोनारो ओमफ्राय बेबाय बिदिनो बेबायदि आदबै जायो आरोखि न ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा दानि बोथोरावथ' जेनबा फोरला मोनो जेनेबा बे फोरलाखौ जेनेबा जोंनियाव गायनाय जायो जोंनि न'आव बांसिन फोरला बागान बानायनाय जायो। बिनो फोरलाखौ गायनो थाखाय जेनबा गिबियाव मानि फोरला फिथाइ जेनबा रानायफोरखौ खानानै दोनगोन आरोना खानानै दोनगोरनानै बिदिनो उनाव
फोराननानै जेनबा फोरला रानायखौ फोराननांगौ जेब्ला फोराननानै बेनि बेगरफोरखौ बरनांगौ ओमफाय बिनि बेगरफोरखौ गोरान जायो अब्ला बेफोरखौ मानि हायाव जेनबा गायनांगौ आरो ना जमा होनानै ओमफ्राय हाखौ जे जायगायाव जेनबा फोरला गायदों बे जायगायाव बैसां बा बानायनांगौ आरो ना मानोखि बे फोरलाया मानलायोसो ओमफाय बेखौ बिदिनो हा गोजौ गोजौ होनानै दोननांगौ फोरला बिफाङाव जेनेबा बे मान ला लांनो थाखाय ओमफ्राय बेयाव बैसां जों माने ओम बैसाङाव जेनेबा गोजौआव मानखोलांनो थाखाय माने जांख्लाफोरजों एनबा गनफोर थुना होनांगौ आरोखि ना ओमफाय बिदिनो उनाव गावनो हारसिं मानलानानै बिदिनो बिफां जानानै बिदिनो फिथाइ हैैफिनो आरोना बेबायदिनो फोरला आबादखौ जेनेबा जोंनिया दा बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोनथ' जासिगोन नोंथां
ओ ओ दे दे ओ दे